औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंना?
औ नै ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
औ नोंथां अब्ला नोंथांजोंहाय ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा दा ओरैनो दंबा सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन नेै ओरैनोसो दङ आं
औ बा आयदाखौहाय ओ जों मा लानो होनबा ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै लानोसै आरो नोंथां।
अ लाजायो नोंथां लाजायो
औ दानाय दानाय लुनाय आरो दे दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोंहो दा गिबियाव आं नोंथांनो खिन्था हरग्रोनसै जोंनि ओनसोलाव गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन बे दानाय लुनायखौ आरो बेजोंहाय मुलाम्फाखौ आरो
औ औ
औ दा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला दानाय लुनाय जोङहा दानाय लुनाय होननानै बुंङोबा जोंहा गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय थायो नंङा होनमबा नोंथां जोंङो गंसे न'खराव गंसे न'खरावनो जोंङो ओ खल खालामनोब्ला बा जोंनि संसार जाबोनायाव नुनो मोनो जेरै दानाय लुनायनि अनगायै मोनसे समाजावबा संसाराव नुवा आरो माने दानाय लुनाय नंङालासे संसार जाया आरो बिदि
औ नंगौ
बयनावबो थायो आरो दानाय लुनाय दा दानाय लुनाय होनना बुंङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय दं जोंहा जेरै जोंङो मा होनगोन बेखौ दानाय माने गोबां रोखोमनि जेरै जोंङो न' बेफोरबायदि लुनाय आरो जि दानाय बै आइजोफोरनि बेलायावहाय आरो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां दंङो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बे दानाय लुनायाव आं बे आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे आनो जोंनि ओनसोलनिखौ एसे फोरमायहरनि आरो दा गोदोहाय जोंनि ओनसोल उनावहाय बयनिबो न'खरावहाय जोंङो ओ हौवानि बा गय बिफांनि साल खुन्था गायनाय बा हिसान दानाय हिसानसालि बयनिबो न'खराव गंफां गंफां नुहैयोमोन आरो बै समाव जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बेयाव आरो दा बेयाव दानाय लुनायावहाय गोदो इन्दि एम्फौ फिनायबो गोबां नुबोदों बे इन्दि एम्फौ फिसिनायजों इन्दि फिथोबखौनो थुननानै ओ बेखौनो जि दायो आरो बे जोमग्रा बेफोरबायदिखौ थिग बेबायदिनो बाजार गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै ओ खुन्दुंफोर लाबोना बिदिनो दख'ना गामसा बिहु फालि बेफोरबायदि गोबां दायोमोन आरो दा बैफोर दानाय लुनायनि एसे आगजुफोरनि नामखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायहरनि आरो दा बे दानाय लुनायाव जोंहा आगजुफोरा थायोमोन उम फारसेनिफ्राय बुंनो थांङोबा औवानि बा गयनि साल खुन्था साल दंफांनि गोदोनि साल गान्दै होनना बुंङो
औ
गान्दै रासो थार जोंहा बे माखु खिलाबारि बेफोर गासिबो इसानसालिनिनो आरो बे ओमफ्राय गराय दंबावो जोंहा गराय बेबायदिनो गाहायाव जोंङो आथिंजों दानाय नुयो बे जि दानायाव गरखा बेफोरबायदि आरो
जेनथोर
औ जेन्थोर जोंहा बेफोरबायदि थाबाय ओमफाय बेफोरबायदिनो गोदोहाय बेफोरबायदि जि गामसा दानानै ओ हाथाय बाजारफोराव फाननानै बा बेफोरबायदिखौ लानानै जिउ खुंबोनाय बेखौबो नुबोदों ओमफ्राय दानि दिनाव नायनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरखौ गोबां खम नुसै आरो बे दानायाव जि दानायाव दा आरो दानि दिनावहाय गोबां सोरबा गिदिर गिदिर उइभिं मेचिनजों दानाय बेफोरो फैबाय ओंखायनो लासै लासै बिदिनो बैफोरो खम जालांबाय आरो बे जि दानायनायफोरा गामि गामि बा न' ओनसोलफोराव दा जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि दानाय लुनायफ्रा फ्राय सोलिबाबो खमसै आरो
नंगौ नोंथां औ
औ दा नोंथांनि ओनसोलफोरावबो बे दानाय लुनायफोरा माबायदि बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो नोंथां
औ नोंथां औ जिहेथु नोंथाङा जेरै बुंनांगोन माने आथिखालनि समावहाय नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिया खम जेरै जालांदों माने दानाय लुनायनि फारसे आरो जिहेतु बुंनो थांङोब्ला आथिखालनि सिख्ला बा लाइमोनफोरखौ जों माने फ्राय नुनो थांला बा सोरबायाथ' रोंलानो बांसिन माने रोंलानो माने दानाय नाय आगर एरनाय आगर एरनाय माने नरमेल ओरैनो गामसा दानो माने दालानो आथिखालावहाय माने ओ‌ नोंथाङा जेरै उन सिगां माने साल खुन्था सबनिबो गासैनिबो न'खराव नुयोमोन आथिखालावहाय बे साल साल खुन्था माने नुनोनो थांला
नुला आरो औ
जेरै जों गोदोनि समावहाय साल खुन्थाफोरखौ मा होनो जोंङो जेरै बे गयआ जेब्ला जोंहा खांखिला जायो गायैफोरखौ जों दानखायनानै बे गय दंफांजों साल खुन्था दायोमोन सालखुन्था बानायोमोन बिदिनो माखु'फोरखौ जेनेबा सोरबा बानायो थारैनो गोरों माखासे थायो बा जों बागानफोर बायो गनसाफोरखौ जों न'फोराव बानायो एबा गरखाखौ न'आवनो बानायबाय थारफोरखौबो सोरबाया मा होनो सोरबाया रेडिमेड माबानि मोजां मोजां दंफांफोरनि बाथामफोरजोंहाय रेडिमेद बिदिनो सावना बानायनाय बे गोबां बुंनो थांङोमोन आरो सिगांनि समावहाय आरो गामसाफोरखौथ' जोंङो बाजारफोरनि बायनायखौ गाननायानो जायामोन बा बाजार बाय गाननायानो जाखायोन गामसाफोरखौहाय जों न'आवनो दानायखौ जों गान सिगांनि समाव आरो न'आव दानाय गामसाफ्रा मोजांसिनबो जायोमोन आंनि साननायाव आरो माने आथिखालाव बाजारनि बायो गानो सिगांनि समफ्राव गामिफ्राव सेंग्रा गथ'फोरबा जोंबो आंखौनो बा जोंखौ हमनानै लादो बा गोदोनि समाव नै दा दा जेरै जोंङो बाजारनि हापपेनफोर बायनानै गानो नंङा होमबा
औ औ
जों गामियाव थानाय समाव बांसिन माने गामसाफोरखौथ बाहायनाय जायोमोन आरो उन्दै समावहाय। उनै बेफोरबायदि बारा हाबसिन साबसिन बारा गानाय जाया। गामसा गानोमोन बांसिन। गामसायानो बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरो आरो जोंना गामसाफोरखौ ओ थानायनि थाइलेण्ड जेनि ओ दख'नाफोराबो बिदिनो मा होनो जोंनिया माइजलिनि दानाय माथानि दा आगर एरनाय गोबां बिदिनो ओ माहोन गोबां रोखोमनि माखासे मिथिंगाफोरखौ लानानै आगर एरनानै दख'ना लायोमोन। गोदो गोदोनि आइजो माहारिफ्रा
औ
बेफोरखौ फ्रायबा माने गोबां खम बांसिन बे माने नुनोनो थांला आरो आथिखालावहाय। मानि थाखाय होनोब्ला जोंना ओ सिगांनि समावहाय आइजोफोरा बारा मा होनो फरायसालि बा सोलोंथाइनि फारसे बाराद्राय माने माबा खालामो बिफोरदि जोंनि दानि बायदि आउटफ्राव थांनानै बा अबेबा हस्टेलफ्राव थांनानैहाय जेनेबा गोजान गोजान मोजां मोजां स्कुल बा कलेजफ्रावहाय थांनानै इफोरबायदि थाहैया बा फरायहैयामोन नंङा होमबा न'नो थायोबा माखासे मावनाय दांनाय गासैबो रोंखा राखा न'निफ्रायनो सिखायजोबोमोन आरो सिगांनि लाइमोनफोरा आथिखालावथ' जोंना बेफोरबायदि माने गामियाव ओमफ्राय ओन्दैनिफ्राय माखासे आंखौ बांसिनानो जोंनि साइडआव आं नुनाय बादिथ' माने बिदिनो क्लास फाइभ बा बा थाखो द' थाखो बारलांबाथाय जोंनियाहाय बांसिनानो माखासे हस्टेल फ्राव दोनहैनाय माने बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो थांसै आरो।
औ
ओ बेफोरबादि दानाय लुनायावहाय खायफा माने नुनोनो थांला आथिखालावहाय। बा गैला जिहेतु आर'नाइफोरखौबो जोंनि दा गामिनि आब' मोनजानाय माखासे आं नुबोदों सिगां नोंसोर आर खौबो दायोमोन आरो बा आर'नाइफोरनि आगरफोरखौबो रोङोमोन। बा आर'नायखौ आं माने आर'नाइ दानायाव खस्थ' आरो समबो लायो आर'नाइ दानाया
औ
आथिखालावथ' जों आर'नाइ बायजोबोसो नङा होमबा जिथु आर'नाइया बिराद माने गोजाननि खोथाखौ दा आथिखालावहाय जोङो गाननाय गामसा गामसाखौ माने दानायखौनो बुहुद खम नुसै। दायो ओरैजायबो साफा सानैया दायो जोंनिखिजायबो गामसाखौ दायो। बिदिनो गामि मोनसेयाव सोरबाया न'खरथाम न'खरनैसोआ दायो। अब्ला ओ दख'नाफोर दानायफोरखौ माने बांसिन नुनो थांफिनला आरो।
औ
जि सोंनायफोरखौबो मा माने फ्राय रोंलानो खोमा माखासेया बांसिनानो। ओ जिहेथु मुस्रा सानायनि मा मा बिदिनो ओ गोबां माखुफोरखौथ' माखासे न'खराव नुनो थांला। सालखुन्था नुला। बेफोरबायदि गोबां खम जालांबाय आरो नोंथां दा नोंथाङा जेरै नोंसिनिखिजा जेरै खम जादों जोंनिथिजायबो माने बेबायदिनो बांसिन गोमालांनायखौ नुनो हमदों आरो। नुनो मोनदों। अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
जाबाय नोंथां जाबाय औ दा मिथ-जोङो नोंथांनि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोल फ्राय दानि दा जुगजों एखे रोखोमैनो दं होननानै मिथिलायनो मोनबाय जों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ दे अब्ला जों सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां औ औ जाग
दे